औ हेल'
खोनादों ना
औ खोनादों
दे बे बर'फोरनि आखुथायाइनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा? उम
बर'फ्रा बबेयाव थायो बांसिनै?
बर'फ्राथ' ओरैनो सिगाङाव माने टाउन एरियानि साहा साइद साहा साइद होननानै बुंबाय थायोना माने एसे निजोम जायगायाव थानो मोजां मोनो आरो बर'फ्रा माने दा हाग्रा बारि होननानै बुङोमोन आजिखालिथ' हाग्रा बारि गैला माने बे हाग्राफोरखौ एवस्रां एवस्रांनो माने बे मोनसे गोजोर गोजोर गामि खालामनानै लाजोब्बाय बेबायदि जायगायाव बर'फ्रा थाहैयो आरो दा
दा आसाम हादरावथ' बांसिनै बर' आसाम हादरसायावथ' दा बांसिन बर' बर'फोरा दङ नङा होमबा दा आसामनि बबे बबे जायगायावहाय माने बर'फ्रा जायगा आवग्रिनानै दङ मेजर एरियाखौ
मेजर एरिया हिसाबैथ' जोंनियाव बिटि सि जेरै बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल होनो बेवहाय मस्टलि बांसिन बर'फोर दङ ओरैहाय ओमफ्राय आउट अफ बिटि सि जेरै सनितपुर बेवहायबो बहुत बर'फोर दंहैयो आरो बेनि अनगायैबो जायगा जायगा बहुद बर'फोर दंहैयो आरो माने मस्टलि चिरां क'क्राझार अदालगुरि बेवहाय बर'नि पपुलेसनखौ बांसिनै नुनो मोननाय जाहैयो दा बर'फ्रा ट्राइबेल मोनसे जाथि बर'फोरनाव मोनसे आखुथाय दङ माने बर'फ्रा माने गोसोनि खोथाफोरखौ एकदम खुला खुलि बुंनो हानाय माने पावारा एसे खम आरो माने एसे लाजिस्लु लाजिस्लु जायो आरो बर'फोरा जों जेब्ला सोरजोंबा रायज्लायो अब्ला जों बेनि जोंनि बर' फोरनि आइ कनटेक्ट खालामनो हानाय पावारा एसे खम बांसिननियानो खम आरो माने मोखांजों मोखां नायलायनानै रायलायनाया खम जाहैयो
बर'फ्रा बबे जायगानिफ्राय फैया होनना फैनाय होननानै जारिमिनारि मखनाय दङ जारिमिनाव
जारिमिन खौनो नोजोर होयोब्लाथ' जोंनि बर'फोरा बर' फोरा तिब्बत-बर्मा जायखौ मंगलियान होननानै बुङो बे मंगलियाननिफ्राय बारबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों
मा माबे माबे दैमाखौ बारनानै फैदों?
दैमाखौथ' आङो बांद्राय बुंनो रोंला माबे माबे दैमाखौ बारबोखो
बरफ फ्रा ओरैनो दा ओइ माने यां सिखियां दैमाफोरखौ बारनानै फैदो आरो जाय मियानमार जानानै साइन रायजो बेनिफ्राय ओरै नेपाल हादरनिफ्राय ओरै जादों आरो इसोरो
औ
ओम बेबायदिनो बर'फ्रा दैमा दैसा जिं जिं थानो मोजां मोनो दा ओंखायनो बर'फ्रा बांसिनै बुरलुंबुथुरनि साहा थिंजाय दं आरो साहाथिं बांसिन दं ना बेनिफ्राय खोलाथिंहाय एसे खम बिबांनि नुनो मोनो आरो
ओम ओम थानाय एरियाखौ नायोबा नुहुरो जेन' बुरलुंबुथुरनि ओ सोनाबखैजाय माने मस्टलि नेसनेल हाइवेफोरा दङ आरो हाजो सेरनि हाइवेनि साहाखैजाय बर' थायो आरो साहा होननानै बुङोब्ला माने बांसिन हाग्रा ओनसोलमोन बेफोरो गोदो बेफोर गोदोनि हाग्रा ओनसोलफोर एवस्रांनानै दा गामि गोजोर खालामबोनाय जाहैबाय दा बे नोङादि हाग्रा ओनसोलखौ धंस' खालामदों दा बर'फोरा मा ओ माने बिफां लाइफांखौ गायनानै हाग्रा ओनसोल खालामग्रा मोनसे हारिसो आरो
बर'फ्राथ' बेबायदिनो दा गोबां आखुथाय दङ नङा होमबा बर'फ्रा गोमो गाब जायो बर'फोरा बर' राव बांसिन रायलायो आरो बेबादिनो आसाम खाथि खालायाव थानाय आसामिस लेंगुवेजजों बांसिन गोहोम खोख्लैजानाय बा इम्पेक्ट खालाम खालामजानाय दा बेबायदिनो माने बर' रावावहाय गुबुन रावारि रावफ्रा बांसिन हाफैनाय नुनो मोन्दों दा बबे रावा बांसिन बबे रावा माने बर'नि आखुथाइखौ सोलायहोगासिनो दं माने बबे मोनसे माने केेरेक बबे मोनसे गोहोमा माने बर'फोरनि आ खुथाय एबा केरेक्टारखौ सोलायलांहोगासिनो दङ माने
ओरैनोथ' नुनो थाङोबा बर'वा माने खाथि खाला जि हारिफोर थायो बिसोरनि राव हारिमुफोरखौ माने बांसिनै बोजबनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोङो दा जोंनि बर' एरिया असमा हारिफोरबो दङ बे असमिया हारिफोरनि माखासे कालचार रायजलायनायफोर खौ जोङो बांसिन सोदोबो बेफोरनो आरो दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव सोरबा इंलिस वेस्टार्न इंलिस मानसिफोर दंफैयोब्ला बिसोरनि काल्सारफोरखौबो बर' माने बर'फ्रा बेलेगनि कालचार फोरखौ थाब थाबनो सोलोंनानै लानो हायो आरो राव हारिमु बेफोरखौ दा गाननाय जोमनायनि बेलायावथ' जोङो बांसिनानो वेस्टार्न कालसारखौ सोलोंबाय जेरै हौवाफोरनि द्रेस गस्ला आरो पनेन बेफोरथ' वेस्टार्न कालसारसो बांसिनानो गामसा गानला
बर'फोरनि मोननैसो आखुथाय मुंख'नो हागोन नामा?
बर'फोरनि मोनसनैसो आखुथाइफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा माने एसे ट्राइल जाथि माने लाजि गुसु आरो
औ जेरै बर'फ्रा ना गुरनाय बर'फोरनि ना गुरनाया मोनसे बर'नि आखुथाइ आरो बेबायदिनो जि दानानै गाननाया बर'नि आखुथाइ। गाव आखायजों बानायनानै ला
आरो बर'फोरनि मस्टलि माने कमन केरेक्टार जानाय लोंनायनि बे जाहैबाय ना जों अमाजों कारन माने नारजिजों अमाजोंखौथ' गुबुन जाथि एबा हारिफ्रा
उम उम
जोंनि बर'फ्रा माने माने बहुत मोजां मोनो बे मोनसे माने माने माने गुबुन मोनसेया आइडेन्टिफाइ खालामो आरो बर'खौ बर'फोरनि केरेक्टार महरै आरो
दा नारजि अमा ओ बे नारजि अमाथ' नंला जेनेबा नारजि ओंख्रै बा अनला ओंख्रै बे फोरखौ माने ओ सिगाङाव ओ गुबुन जाथिफोरा संनो रोङामोन माने जायामोनबो दा आथिखालाव माने ओ हटेलफोराव थाङो ब्ला नुनो मोनोदि जे बर'नि जे अनला ओंख्रै आरो नारजि ओंख्रै बेफोरखौ गुबुन जाथिफ्राबो बहुद अनसायसै आरो माने
उम बेबायदिखौ नुनो मोनो।
उम
दा बेफोरनो औ दा नों थांनि एरियायाव हा बर' पपुलेसना बेसेसो दङ?
जोंनि एरियायाव बर' पपुलेसना ओरैनो जोंनिया सनितपुर डिस्ट्रिक सनित पुर डिस्ट्रिक्टआवहाय ओ टुइन्टि सनितपुर डिस्ट्रिकटआथ' दा बिश्वनातजोंहाय बाय जाबाय नालाय। दा एयावहाय था र्टि पारसेन्टसोखौ बर' हमनानै लाजायो आरो ट्राइबेल कमिउनिटि। बेबायदि आरो माने बांद्राय बिबांनि जेरै बि टि सि आवहाय बेसेबां खिनि माने बर'फोर दं बेसांखिनि बर'खौ मोना माने। ओ बेवहाय माने गलाय मोन्देर मोनसे हारिफ्रा जमा जानानै दङ बेबायदिनो ओ जेरै आदिबासि ट्राइबेलफोर दङ ओ आदिबासि ट्राइबफोर दङ। फ्राय बर' दङ राभा दङ बेबायदि मिक्स जे कमिउनिटियाव दं आरो।
दा मोनसे समाव बर'फ्राबो ओरैबायदि जालांबायमोन दि दा बर'नि कालस सार ओ बबेबा बबेबा खनाखै जाय बर'नि ओ कालसारफ्रानो गोमालांनो हमबायमोन आरो। दासो ओ बर' थुनलाइ आफादफोर बा बर' साहित्य स बा बेफोरो माखासे संबिजिदनायनि गेजेरजों माने जि जे जायगाफ्राव बर'फ दङ बेफोराव भिजित खालामहैयै खालामहैयै माने ओ बर'नि कालसारफोरखौ एसे एसे लाबोफिनहोनो हाहैनाय जाहैबाय। जायो ओरैनो जोंनि ओ दिस्ट्रिका जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट दा मस्टलि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो बर' पपुलेसनानो बांसिन दंहैयो
औ बर'फोरना दा मोनसे बर' बर' रावा मोनसे लेंगुवेज नङा होमबा? दा बर' लेंगुवेजआ दा ओ बेसेबां जौखोन्दोसिम माने गावखौव स्टेबोल माने बर' लेंगुवेजखौहाय आइडेन्टिफाइ खालामनो हा खो माने बेसां जौखोनदो? जौ खौनथ' नङा मोन ने बेस सेबांसिम माने बर' रावा सिनायथि जा खो?
दा बुंनो थाङोब्ला बर'आ मोनसे रिजनेल लेंगुवेज बे रिजनेल लेंगुवेजआ ओ जोङो जि एरियायाव दङ बे जायगायावल' बांसिनै बाहायजायो बा जोङो बबेबा मोन जायगायाव थांनो गोनां जायोब्ला मा ओ गावनि बर' रावखौ गारनानै जोङो गुबुन रावखौसो सोलोंनो गोनां जाहैयो रायनो गोनां जाहैयो माने। दा बेनिफ्राय बुंनो हायो थेवबो ओ आथिखालाव ओ माने बर'आ दाइनथि बर'नि जे राव दाइनथि सिदुलाव हाबबाय नालाय ओ थेवबो माखासे ओ हारिनि मानसिफ फ्रा माने बर' रावखौबो सोलोंबोगासिनो दङ। दा आसामावबो अफिसियेल लेंगुवेज महरैनो गनायथि जाबाय दा जोंनि बि टि सि आवबोथ' अफिसियेल लेंगुवेजनो गनायथि जाबाय माखासे ओ एप्लिकेसनफोर लिरनोबा जोङो बर' राव जोंनो लिरनानै अफिसाव जमा होनो हानाय बे गोहोखौ मोननो हाबाय
औ दायो दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ औ दे औ दे जागोन दे